खोनादों ना औ खोनादों नोंथां औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां नोंथाङा औ खोनाफैदों नों नोंथां दासो
औ औ खोनादों नोंथां औ नोंनि खौबो औ ओरैनो दं नोंथां औ
औ बैसागुनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों
औ औ हागोन औ नोंथां
औ दे नोंथाङा फोरमायनानै होग्रो होनबा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा बैसागुनि बागै फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा इसे?
औ हागोन औ नोंथां औ बैसागु होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो माने जोङो औ औ फालिबोनाय मोनसे गिदिर फोरबो आरोना नोंथां बेखौ जोङो रंजानाय जों लोगोसे बोसोरा बारलांनाय एबा आबादनि थाखायबो जोङो फालिनाय जायो आरो ना नोंथां माने गोजाम बोसोरखौ बारहोहरनायनि थाखाय गोदान बोसोर स फैनायनि थाखाय बे बोसोरखौ जोङो फालियो आरोना जोंनि आसामाव बे फोरबोखौ फालिनाय नुयो आरोना नोंथां ना। औ बैसागुआ ओमफ्राय औ बैसागुआ मोननै रोखोमनि जायो आरो ना नोंथां‌ औ मोनसेखौ होनो जोङो मोसौ बैसागु आरो मोनसेखौ होनो जोङो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोङो संक्रान्तिनि संक्रान्ति समाव फालिनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो सैथ्र'नि औ जोबथा सानाव बेखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो आरो। ना नोंथां बे समाव बे सानाव जोङो मा मोसौखौ फुङावनो फुङावनो थुखैस्रां लोबस्रां माने दैमाफोराव लांनानै थुखैनानै लाबोनानै जोङो मा खालामो
मोसौफोरखौ औ लाव फान्थाव जेरै उम फान्थाव आरो बायदि बायदि मैगं थाइगं आलु बेफोरबादि लानानै जोङो मा खालामो मोसौनो माला गानहोयो आरो ना नोंथां। औ बे माला गानहोखांनायनि उनाव जोङो मा खालामबावो थालिर बिलाइयाव लानानै सिन्दुर एबा थाव गुबैफोरखौ लागायनानै मोसौफोरनो फोथा फुननानै होयो आरोना नोंथां फोथा फुनखांनायनि उनाव जों आसुगुर -फ्रावबो मोदोमफ्रावबो माने बे खरखौ फुननानै होनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
आरोबाव जोङो मा हांगारफोरखौबो फुनलानाय नुनो मोनो आरोना नों थां मानोना, औ जो गोदोनि दिन फ्रावथ' जोंनियाव मोसा लख्रा बेफोरबादि ओ ला थायोमोन आरोना नोंथां गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय समाव बेफोराव मोसौ मोसा फोरा जेनेबा मोसौफोरखौ माने गावसोरबादि नुनानै माने जाहाथे जाया मोसौ फिसाफोरखौ बेफोर बायदिनि थाखाय जोङो बे गाबफोरखौ माने फाख्रा सिख्रानि फुननानै होनाय नुयोमोन आरोना नोंथां माने मोनथिबोयो आरो ना उम खोनानो मोनबोदों आरो ना बेफोर बायदि होनना बेफोर बायदिनि थाखाय जोङो फुनानै होयो आरो होननानै बेनि उनाव जोङो माला गानहो खांनायनि उनाव संख्रिफोरखौ जेनेबा थोरसिफोराव लानानैबो सोलाहयो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ फोथारफोराव खायो आरो दु- मोसौनि खानाय दुरुं फोरखौबो जोङो गोदानै खानाय नुनो मोनो आरो ना। गोदानै होयो आरोना बे समाव बे टाइमाव माने। ओब्रो बेनि उनाव जोङो बेलासि समाव बे संक्रान्ति टाइमाव जोङो गोखा गोखै जेरै लाफा सायख' आरो दाउ फेन्दा आरो मानि मुनि बायदि बायदि हाग्रानि मैगं थाइगं जोङो सेजौसे मैगं थाइगं बिदिनो बिलाइ बिफां नि फिथाइ बेफोर बायदि खांनानै जोङो बे टाइमाव मोनायाव जायो आरो ना एवनानै मानोना बे समाव जोङो गोजाम बोसोरखौ बारहरनो थाखाय गोखा गोखैजों जोङो बिदाय होयो आरोना नों थां नोंथाङा आरो आरो बे समाव जोङो फुंनि समाव बे मोसौ बैसागुनि फुंनि समावनो जोङो मोनसे नेम फालिनाय जाबावो आरो ना नोंथां जेरै रायदों खात्रि बिबार खा थ्रि बिबारजों लोगोसे लोखोना बिबार बैग्रि सु बेफोर बायददिखौ जोङो खागथाबनानै दरखं दरखं न'नि दरखं दर खं आरो लामानि दरखं दरखंआव जोङो खानानै दोनो आरोना। जाहाथे गाज्रिफ्रा थांनानै बोसोर गोदान सम जानाय समाव माने गाज्रिफ्रा हाब फैनो हाया बिदि होननानै जोङो बर' सुबुंफोरा साननानै बेखौ जोङो खानानै लानाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव नोंसोरनि ओनसोलनिफ्राय एसे आलादा दासिन बेसादफोर बाहायनायखौ नुनो मोना नाय जादों आरो नोंथांथिनाय बादिब्ला जोंनि बेहाय थारा- रायदोंखौ खौ होनाय नुनो मोना नाथाय थाराय खाद्रि ओ लाव ओमफ्राय हालदि ओमफ्राय बेफोर खौ होनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय दिग्ल'थि बिफांनि बिलाइ ओमफ्राय थुलुंसि औ बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आलु बायदिसिनाफोरखौ होनाय नुनो मोननो थांङा बेजों लोगोसे ओ मोसौ बैसागुनि सानखालि मा खालामो मोसौनि गंफोराव थाव फुनग्रोयो फुं नानै सारायनिफ्राय सा साराय आरो थौफ्राव बे हांगार नांनानै थानायखौ हांगारखौ हल'नानै थावजों ओ मिलायनानैहाय बेखौ मोसौनि मोदोमफोराव होनाय फुननाय जायो बेजों लोगोसे ओ माबाफोरजों बे थाराय एबा खाद्रिनि फिफां फोरजों बे मोसौखौ बुनानै बा ओ थुखैनाय जायो दैमा फ्राव एबा बिलोफ्राव लांनानै थुखैहैनाय जायो ओ बेजों लोगोसे बे रायदोंफोरखौ जोंनि बे थिंजाय बाहायनाय नुनो मोना न'आव थेबनानै दोननाया एमाव बिफां ओ खाद्रि थाराय बेफोरखौ जोंङो थेबनानै दोननाय नुनो मोनो ओमफ्राय मोसौ थुखैखां थुखैनायाव जा हालदि फान्थाव बायदिसिना आग्लायनाय बाहायनायफोरखौ जोंङो थिं सायाव न'नि थिं थिंङाव खुबैनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ थु थुखैनायाव लोगोसे मा खालामनाय नुनो मोनो होनबा लाव जा फान्थाव जा होननाय मेथ थाय मोनसे रोजाबनाय नुनो मोनो मोसौफोरा जाहाथे बारिलांङो बेनि थाखाय औ बे बेखौ खुब मोसौ बैसागुनि दिनखालि मोसौनि ओ गा खाग्रा दिरुं एबा फागाखौबो गोजामखौ मोसौ थुखैनायाव ला माबायाव दै मा जिंङाव गारनानै फैनाय नुनो मोनो मोसौखौ बै दिनखालि हगारनानै होनाय नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनाव मोनायाव मोसौनि फागाखौहाय ओ बावनानै गोदान फागा बायनानै गोदान दोनदाल बायनानै बावनानै मोसौनो गानहोय नुनो मोनो आरो जा मानसिफ्रा जेरै बेबाददि गोदान गस्ला गानो बेबादिनो मोसौनोबो गोदान दोनदाल एबा गोदान दिरुं होनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां औ नोंथां बेजों लोगोसे ओ मोसौ जों लोगोसे बोरमाफोरखौबो बिदिनो ओ मोसौजोंनो एखे थुखैनाय नुनो मोनो न'आव थानाय जुनारफोर फिसिनाय जुनारफोरखौबो बिदिनो खालामनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औव जोंनि दिन जोंनिथिंबो बिदिनो आरोना
औ औ
अखानायै जे मानसि बैसागु बेफोराव जोंङो फुंफ्रावनो सिखारनानै माने अगदाब वला न' फोरखौ इसिंफोरखौ लेरस्रांनायनि उनाव जोंङो मा फुजा होनाय जायो आरोना नोंथां
नोंगौ नोंथां।
खौ जोंङो होखांनायनि उनाव जोंङो देरसिनफोरखौ खुलुमो आरो दुइसेनफोरखौ जोंङो मान होयो एबा बोसोन होयो बिदि आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोंङो औ बिनि उनाव जोंङो गामिफोराव ज' ज' ओंखारनानै न' न'खर न'खर हाबनानै रंजायो मोसायो आरो खुलुमो बिदिनो आरो नोंथां। उमह नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो नोंथांङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो एक खे ओ आंना दहाय मोनसे बुंनाया थालांदों बे जाहैबाय मोसौ बैसागुआव आरोबाव जोंना ओ माला बानायनानै फान्थाव थावनि खाद्रिनि आरो हाल दैनि लावनि बेफोरनि माला बानायनानै मोसौनो गानहोयो बाथौफ्रावबो आलायनानै दोनो बेजों लोगोसे दैफोरावबो बाउनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय मानसि बैसागुखौ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनाबो फुङावनो सिखार नानै ओ गोदान दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ साफा खालामनानै अगदाबमफोर खौ लिरनानै बिदिनो ओ गोथार जानानै। गोदान सि जोम गाननानै न'खरनि देरसिनफोरखौ खुलुमनाय जायो आरो ओ गामिनि देरसिनफोरखौबो ज' जानानै खुलुमनायखौ नुनो मोनो आरोखि बेनि उनाव बैसागु मागियो एबा ज ज मोसानो थाङो ज ज ओ रंजायो बाजायो बेनि उनाव आरोबाव सोरनिबा न'आव फिनानै दोननाय माइब्रानि जौफोर थायो। बर'फोरना बैसागुआव जौ नांगौ नङा होमबा? बिदिनो औ बिदिनो जौव आरि लों नानै मागिनाय नुनो मोनो बे मागिनायाव जोंना मागिनो फैनाय बेफोरनो माइरं आरो फैसा हरनाय दानि मुगायाव नुनो मोनो। खोनानो मोन्दों गोदो दाउदैबो हरो। मोन होननानै नाथाय आं दा माइरं आरो फैसा हरो होननानै आं मोनथिना मोन्दों आरो।
औ औ गोदोनिफ्रायनो माने खोनानानै मोननाय माने दासिम बो सोलिबोनाय थानाय सम थानायावथ' नुनो मोनो नोंथां माने दाावदैखौ जोङो दमासि फोरबोआव मागिनाय समाव दावदै हरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दाना दउदैखौ हरनाय नुनो मोननो थांलिया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माब्ला माब्ला हरनाय जायो?
औ बे दमासि फोरबोआव माने जोङो फिथा सौराय मागिनाय समाव जोङो दाउदै हराबोला फिथा सौराय हर बिदिनो हर होननानै जोङो मागिनाय नुनो मोनो माने खोनायो आरोना नों थां बिदि औ औ औ। आरोबाव जोङो मानसि बैसागु समाव माने न'खरनि सोरबा थैना थांनाय खौबाबो गोसोखांनो थाखायबो बे समाव माने फालिनाय जायो आरो ना न'खरनिफोर थैनानै थांनायफोरनो जोङो फुजा होनानै माने सासे मानसि लानानै माने बिसोरनोबो जाग्रा मुवा आरो गोदान बेसाद बुस्थुफोर बिदि बावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां औ औ औ औ औ।
न'नि बाथौआवबो फुजा होनाय जायो गोदान बोसोरनि मुङाव ओ
औ औ औ
नंगौ नंगौ औ स्नि सानसिम मोस फिायै रंजायै बैसागुखौ बारहो हरनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां। बिनि उनाव जोङो बैसागु बिदायफोरखौबो खुंफुंनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां दानि गोदान मुगायावबो जोङो गामि गामि गामि गामि फांसन खालामनानै जोङो बैसागु फोरबो
नंगौ नोंथां लांदां बैसागुफोर फालिनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दाना गावबाागाव रायजो गावबा गाव समाज बैसागुनि से खालार खालि ज' लोगो नांनानै गामिनि देरसिनफोरखौ खुलुमनाय बायदिसिना दोरोङारि गेलेनायफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव मोसानाय रंजानाय नुनो मोनो। नोंथां औ औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां बेयावनो दोनथ'नोसै औ।